हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा सावरायनो गोसो दंना?
औ नोंथां आंङो दा फ्रियानो दंखायो।
औ औ दा आयदाया जाहैबाय ओ बर'नि बैसागुनि सायाव आरोना दा औ दा नोंथाङा जागायग्रोनो ना आंनो जागायग्रोनो
नोंथाङानो ससे फोरमायनानै होग्रोदो नामा?
आतसा आ औ बैसागु होनोब्लाथ' बैसागुआ जोंनि बर'नि मोनसे फालिथाय। मोनसे फोरबो बैसाग‌ बैसागुआ जोंनि गोदो गोदाय आबौ आबै आजौ आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो दा बैसागु होननाय बे सोदोबाहाय जोंनि मोनसे गोसोआवहाय बिराद गोजोननाय बा रंजाखांनाय बा खुसि बेखौ जों बर'फोरनियाव नुनो मोनो आरोना जोङो बैसागुनि सानसे सिगां जोङो गोखा गोखै जाय जायो नंङा हबा सेथि साननि सिगां बे समाव जों जोङो ओ हाग्रायाव थांनानै जोङो बैसागुनि नामाव जों गोखा गोखै जानो थाखाय
औ
लाफा सायख' मैगं।
नोंगौ नोंथां।
ओ बिनिफ्राय रोनसुन्द्रि, थाराय बेबायदिनो दिंखिया खारौ खान्दाय बिजौ बायदि बायदि गोखा गोखै खांनानै लाबोयो आरोना। बिनिफ्रायहाय जोङो न'आव फैनानै ओ बिब्दिनो सोरबाबा ओ अमा गोरान सोरबाबा ओ बेदर गोरान जिखुुनु जाया बेदर आरोना बेदरजोंहाय संनानै बेखौ मोजाङैनो ज' ज'यै जालायो आरोना। बिनि उनावहाय जोङो सेथि सान बैसाग बोसोर गोदानखालि जोङो बयबो
औ नोंथां।
गाजा गोमजायै बैसागु फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोंनि आबै आबौ आदै माद दै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव ज' जानानै जोङो
नोंगौ नोंथां।
ओ मोनसे बोसोर गोदाननि नामाव आहुथि सावग्रोयो आरोना ज'नो। उ बिनि उनावहाय आवाथि सावखांनायनि उनाव बिब्दियैनो उन्दैयाहाय गेदेरखौहाय मान होनांगौ होलायनाय उन्दैफोरखौहाय मोजाङै बोसोन होलायनाय गियान हो लायनाय बेफोरबायदि सोलियो आरोना बिनि उनावहाय जोङो बैसागु फोरबोखौ रंजानो थाखाय ओ खाम सिफुं जथा सेरजा आरो ओ खावां ओमफ्राय थरखा बेबायदि लानानै जोङो‌ ज' ज'यै उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै न'खर न'खर बयनावबो
औ नोंथां।
गिदिंनानै रंजायो मोसालायो आरोना दा बेफोरखौ नुनानै जोङो उन्दै समावहाय बिराद गोजोननाय मोनोमोन। नाथाय दानि समावहायथ' बेफोरबायदि माने ओ फालिनाय आखुखौहाय जोङो बारा नुनो मोनलिया आरोना। दा गोदान मुगायाव हाय लासैनो गोमोरलांनो हमगासिनो दं बेबायदि जोंनि थासारिया ओरै बायदि जानानै दङ' जाहैबाय दानि गोदान मुगानि मानसिफोराहाय बेफोरखौ बावगारजोबनानै मा जोङो देकनि जिकजों माबाजोंसो बक्सजोंसो मोसानाय नुयो आरो न
नोंथारगौ नोंथां नंगौ
उ जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेनिखायनो बे फोसाबनांगौआ जों नों आंनिनो दायथ' नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ सानसे समाव जों बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ नुसेयावबो जों सोदङाब्ला जोङो फोसाबलाङाब्ला बा फोरोंलाङाब्ला इयुन जोलैखौहाय जोङो सानसे समाव बर' हारिनि जोंनि फोरबोआ बे मोनसे बैसागु होननाय फोरबोआ सानसे समाव गोमोरलांनो हमगोन आरोना बिनि थाखायनो आं थानो जे इयुनाव फैबाय थानाय समफोरावहाय जोंनि गथ' गथ' गथ' उन्दै गथ'फोरखौहाय मोजां मोजां सोलोंथाइ होनानै मोजां ओ आखुथाइ होनानै बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो माबोरै रंजायो बेखौ मोजाङैनो मोजां फोरोंलांनांगोन आरोना दा गिबियावनो आङो फंसे खोथा सा ओ बुंनो सानो नोंथांमोननि जों बैसागु फोरबोखौ माबोरैहै मा मा रोखोमै माबायदि रंजायो आरो मोजाङै मोजां खुंलाङो नोंथांनिफ्राय आङो एसे खोनासंनो लुबैदोंमोन
आच्चा जागोन नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङाथ' हरै नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि खुङोबा बैसागुखौ बर'फ्रा माबायदि फालियो बिनि सायावहाय मोजाङै फोरमायना होबाय दा आंबो जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि बैसागुखौ फालियो बिनि सायावहाय फंनैसो बुंनानै खोन्था दिनि नोंथांनो ओ नोंथाङा जेरै बुंदों फ्राय जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो एखेफामानो होनजायो बैसागु फोरबो फालिनाया जिहेथु ओ बैसागुखौ बर'फ्रा फ्राय ओनसोलावहाय गोदोनिफ्राय फालिबोनाय हिसाबै मा माखासे नेमखान्थिखौ मानिनानै ओ फालिबोयो बेनिखायनो जेसेबां ओ बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो बियो फ्राय एखेफामानो मानो जिहेथु नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ बैसागु फोरबोआ जेब्ला बैसाग मास हाबजेनो बे हाबनायनि सानसे सिगांनिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ फालिनो लाहार फाहार जायो जेरै बैसागुनि सानदि सिगांहाय जोंनि ओनसोलाव मोसौ बैसागु होननाय मोनसे दिन दङ' बियो बैसाग दाननि से खालार हाबनायनि सानसे सिगां आरो बे दिन खालि मोसौफोरखौ लांनानै दैयावहाय थुखैहैयो थुखैनानै मोसौफोरनो लाव फान्थाव आरो गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौ हाखावनानै बिदिनो बोसोराव मोननाय फिथाइ सामथाइ जा मोनो बुथुमनानै बिसोरखौ जोङो हाफ्लेनानै माला थुनानै मोसौफोरनो गानहोयो गानहोनानै बेनिफ्राय जोङो मोसौफोरखौ दैयाव थुखैयो थुखैनानै गोदोनि दिनाव माखासे रोजाबनाय मेथाइफोरबो दंमोनलायनो बेखौ रोजाबनायबो एसे एसे खोनानो मोनो दासिमबो जेरै ओ रोजाबनाय बायदियै खुगा मेथाइ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबायदि होनलायलायनाय मोनसे ओ खुगा मेथाइबो रोजाबबोनाय दंमोन आरो दोरोङारि बायदियै बेफोरखौ रोजाबनानै बे मोसौ बैसागुखौ बारहो हरनाय जायो।
ओ।
बिनिफ्राय सेथि खालार बैसाग दाननि से खालार हाबनाय लोगो लोगो बैसागो फालिनो थाखाय बा मानसि बैसागोखौ फालिनो थाखाय जोङो ओनसोलाव हाय बयबो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला एखेबारे बयबो जा दं बैसो आरो जेबबो गावजों गाव एना एनि गैयाजासे ज' ज' ओंखारबोनानै गामियाव खौसे जायो बे सेथि खालार खालि जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ओ बे ज' जानानै बयबो जोङो बोसोर गोदाननि नामै मोनसे आहुथि होयो ओ आवदि होखांनानै बयबो गेदिरफ्रा ओन्दैखौ सनमान लानाय बा मान होनाय आरो गेदेर उन्दैफ्राबो गेदेर फोरखौ सनमान लानाय बेफोर बायदि ओ आदल बदल खालाम लायनायखौ बे से खालार खालि जोङो नुनो मोनो।
औ।
बिनिफ्राय बे आहुति होखांनाय एबा गावजों गाव सनमान होलायनाय समा बा बेखौ बारहोनाय लोगो लोगो बारखांनाय लोगो लोगो दसे समनि उनावनो रायजो राजाया माखासे सावराय लायनायनि गेजेरजों ओ माखासे थिरांथा फोर लायो जेरै गामियाव हाय बोसोर गोदानाव माबोरै रंजागोन। माबोरै न' न' हाबनानै जोङो गावजों गाव मोखांजों मोखां देखायलायनानै रा रायजोनि खौसेथिखौ लाखिगोन गोजोन लाबोनो हागोन बेफोरनि सायाव सावराय लायनानै ओ मोनसे सम आरो ओ माखासे हाबा फारिफोरखौ थि खालामनाय जायो जेरै ओ सोरनि न'खरनिफ्राय हाबजेनगोन गामिया। आरो हाबजेनोब्ला सोर सोर ओंखारनांगौ बिबायदि गासै खौबो सावरायलायनानै बेवहाय थिग खालामनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ।
आरो मोनसे बाथ्रा जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ओ बैसागो हाबजेननाय बे हाबजेननायनि ओ जों बुंनो थाङोब्ला मोसौ बैसागु आवनो होनजाबाय बियो। आं दहाय खोन्था फिननो बावदोंमोन। बे मैसौ बैसागु खालिनो जोङो संक्रान्ति होननाय नोंथाङा जेरै गोखा गोखै जानाय होनदोंमोन। बे हाबा फारिखौ जोंनिजोंबो फालिनाय जायो आरो नोंथां जेरै ओ हाग्रायाव गोबां ओ मैगं थाइगंबो दं गोखा गोखै। मा मा बेन्दों बेनला गोदोनि दोरोङारि सोलिबोनाय जेरै खिफि बेन्दोंनो दाउला फेन्दानो देवस्रोम लाफा सायख' बेफोरबायदि गोबां मैगंफोरखौ हाग्रायाव लायनानै बुथुमनानै रायजोफोरा ज' ज' लाना फैयो। आरो खौसे जानानै। मोनसे जायगायाव ज' बेदर गोरान बा अमा बेदर बेबायदिजों संनानै जायो आरो गाजा गोमजा एखे बारे गथ' गथ थाय गासिबो रायजोफ्रानो। बिनिफ्राय नेक्स दिननिफ्राय जेरै बुंदोंमोन बेबायदिनो ज' ज' जालायना आहुति होलायनानै बे जोबनायनि उनाव रायजोआ गामियाव बेरायलायो। बयनोबो न'खर न'खर हाबनानै मोसायो रोजाबो दोरोङारि बायदि नायनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव थ' आबै आबौ मोननि दिनाव जों जेब्ला ओन्दै ओन्दैमोन जों नुनो मोनोमोन एखे बारे खाम जथा जाबख्रिं थरखा हारम'नियाम लानानै ओ आबै मोना आबौ मोना आदै मोना बिराद रंजायोमोन गाजा गोमजा। खुगा मेथाइ रोजाबनानै गोबां बैसागुनि खुगा मेथाइफोर दङ बेफोरखौ लानानै बिराद रंजायोमोन आरो नाथाय दा बावैसो ओ बोसोरब्रै बोसोरबानि उननिफाय जोङो बे जे हारिमु जोंनाव सोलिबोनाय गोदोनि दोरोङारि हारिमुनि खुगा मेथाइ रोजाबनाय। दामनाय देनाय बेफोरखौ एसे खम नुनो मोनसै बुंनो थाङोब्ला दासिमाव ओव बेफोर दामग्रा देग्रानि सोलाय जोंनि ओनसोलाव फ्राय माबा माइक देक बेबायदि सोनाबारि बक्सफोर बिदि लानानैसो दोरोङारि जे मेथाइ दंमोन बे खुगा मेथाइखौनो दामनानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनसै आरो मानि बिदि गोदोनि हारम'नियाम जथा बा जोंनि खाम सिफुं बेफोरखौ लानानै खम रंजानायखौ नुनो मोनदों बा दासिमबो दङ बुंनो थाङोब्ला एफा एनैल'सै आरो थेवबो एफाराब बेबायदि सोलिनायखौ नुनो मोनलिया बेबायदिनो बैसागु जोंनिजों फालिनाय जायो नोंथां
थिगैनो दं नोंथां नोंथांनि ओनसोलनि माखासे बैसागु रंजानाय हाम हाबाफारिखौहाय खोनानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां दा नोंथाङा नोंथाङा जोंनि ओनसोलनि बैसागु फोरबो रंजानायखौ आङो नोंथांनो बुंथिनानै होनायखौ नोंथाङा माबोरै मोनदों
आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां मानो होनना बुङोब्ला गोबां बैसागु फोरबोआ दासिमबो जे नोंसिनिजों सोलिगासिनो दङ बेफोरखौ खोनानानै आं गोबां मोन्थिनो मोनबाय कि बैसागोआ दाबो सोलिगासिनो दं आरो बे इनफरमेसनखौ मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां
रोजा रोजा साबायखर आंनिफायबो नोंथांनिसिम दा बिदिब्ला दोनथ'लायसै नामा नोंथां गोजोनथों नोंथां औ दे नोंथां गोजोनथों